अ खोनादो खोनादोंना भयस
हेलौ नोंथां
औ
हेलौ नोंथां
औ खोनाबाय खोनाबाय
हेलौ नोथां
औ खोनादों खोनादों हेलौ नोंथाङा खोनादो दा आंनि भइसखो खोनादो
हेलौ नोंथां
औ आं खोनादोंमोन
हेलौ नोंथां
हेलौ खोनादोंना हेलौ खोनादोंना आं नियाथ नेटआ क्लियार दं हेलौ आं खोनास्लाबनो हायाखै नोंथांनिखौ हेलौ
औ आंनिथिंथ' नेट आ प्रब्लेम गैया हा हा औ नोंनिखौ क्लियार खोनायाखै जेबो अ आं दानना हरफिनो नामा आंनियाना नोंनिया औ
औ औ नोंनिखौ गु माबा थे थ्रेथ्रायनाय खोनादों
हागौ नोंथां नोंथाङा ओरैनो सम होनो हागोन ना आंनो